हेलौ औ खोनादों नोंथां।
अ मा खालामदों नोंथां?
आं जिरायना दं नोंथां।
अ फुंनि जामुं जाखांबाय ना?
अ जानायाथ' जाथवाखै संनानै दोनबाय जानो नागिर
औ औ औ मोजां ना खबरफ्रा नोंथां?
खबराथ' बिदिनो गेजेरावनो दं मोजांबो गाज्रिबो। माब्लाबा मोजां माब्लाबा गाज्रि। बिदिनो आरो नोंथांङालाय?
आंनाबो मोजांङानो नोंथां। अ आङो नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय ओ मागोनि बागै आङो फंनैसो खोथा सोंनो सानदोंमोन नोंथांनाव। जोंनि बरफोरा। गोदो गोदायनिफ्रायनो माबायदि। बिदि फालिबोबाय थायो। गामि गामियावहाय। ओ बिनि सोमोन्दै नोंथाङा इसे। खोन्थानो हागोन नामा।
औ हागोन नोंथां। फोरमायनो।
औ औ।
बिदिनो मागो होनोबाना बर समाजाव जाफ्लेबाय थानाय आरो बोथोराव खनसेल फैयो। बोसोराव खनसेल फैयो बिदिनो जों। जेब्ला आबाद मावखांनायनि उनाव गायखां फुखां जोङो बिदिनो। ओ मागो समखौ फैनायखौ नुनो मोनो। जेब्लासिम। ओ आबाद मावनाय समाव जों जेरै माइब्रा गायो। माइब्राखौ जों मागो समावबो बाहायनाय खांनाय जायो। जों माइब्रा माइब्रानि फ्राय जौ बानायनाय जायो। फिथा सौराय बानायनाय जायो। दिनै मागो समाव जोंनि बेफोरखौ बाहायनाय जायो आरो। बिदिनो मागो समबाथाय बर हारिया साफ्रोमबो फिथा जानाय, जौ लोंनाय, औ। ओ बेलागुर सावनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो। बिदिनो फिथा संनाय होनो ब्ला जों जेब्ला ओ गिबि सानाव गिबि सानाव जोङो फिथा सौराय जायो। बिदिनो जेरै आ फिथा लावदुम, फिथा एन्थाब, थावनि थावनि फिथा, थाव सिथाव, ओ थिंख्लि फिथा, बायदि बायदि रोखोम नि फिथा जायो आरो बेखौ जोङो माइब्रानिफ्राय बानायनाय जा जायो आरो माथानिफ्रायबो बानायनाय जायो। जोङो जेब्ला बैसागु समाव ओ न'आव थानाय उवाल एबा गाइेनजों जोङो माइब्रा माइरंखौ देनाय जायो। देनानै जोङो फिथा बानायनाय जायो आरोना। ओ बिदिनो माइब्रा निफ्राय जों जौ बानायनाय जायो। जेब्ला जों मागो समाव बे जौखौ लोंनाय जायो आरोना बिदिनो जों सेथि सानखालि बेलागुरफोरखौबो सावनाय जायो। बेलागुर सावनो थाखाय जों औवानि गोनांथि जायो नारानि गोनांथि जायो जिगाबनि गोनांथि जायो। बेफोर बेफोर बैलागुरफोरखौ जोङो बर'नि मोदाय मोदायजोफोरनि मुं लानानै बा बावनानै जोङो नाम लानानै जोङो सावनाय जायो आरोना।
औ औ
बेजों लोगोसे आरो फोथायनाय दङो औ दे बुं नोंथां बुं
औ गोदो गोदायनि फायनि जों जे नुबोगासिनो जे मागो सानावहाय जोंनि गामियावहाय जिहेथु उन्दैफोरा ओ गामि गामि गिदिंनानै जेहेथ फिथा खांथिंनाय फिथा मागिथिंना जानाय। जिथु बेफोरबायदि। ओ नेमखान्थिफोरखौ जिथु नोंथांमोननि गामियावबो नुनो मोनो नामा?
समाव जोंनो बिदिखौ नुदोंमोन आरो जोंनो खांनो गामि गामि मागियोमोन आरोना दा नाथाय जों जेब्ला देरबाय अब्ला बेफोरो नेमखान्थि आरो गामि गामि बेफोरबायदि ओ फिथा सौराय जायाय लोंनाय खौ जों नुवा। नुयो होमबाबो जोङो। जाय नख'रा फिथा जा जानो लेंहरगोन अब्लासो थांनाय जायो आरोना। ओरैनो दानि सुबुंफोरा फैया। मानो होनबा लाजिनाय मोनसे दङ बेनि थाखायनो सुबुंफ्रा गाव गामि गामि एबा न'खर न'खर थांनानै मागिनाय जाया। जाय नख'रा फिथा जानो लिंहरगोन अब्लासो थांनाय जायो आरोना बिदिनो।
औ
गोदो गोदोनि औ
गोदोनिफ्राय एसे खमायलांनाय नुनो मोनबाय आरो ना
औ सोलायलांबाय बिरादनो
औ
औ बिदिनो आरोना बिदिनो नोंथांमोननि जायगायावलाय मागो समाव माबायदि फालिनाय जायो आरो
ओं जोंनि ओं नोंथां ओं ओ जेनेबा जोंनि जायगायावबोथ' बिदिनो एखेआनो जिहेतु बयहाबो नख' -' र नख'र जिहेतु फुङावनो सि खारनानै फिथा लाव दुम, फिथा एन्थाब, थावनि फिथा ओ बेबायदि संनाय जायो आरो बेफोरखौ जोङो जिथु जोंनि उन्दै गथ'फ्रा गामियाव थानाय गासैबो जिहेतु नखर नखर गिदिंथिंनानै जिहेथु फिथा खांनानै जाबोनाय खौ जोङो नुनो मोनो। लोगोसेयैनो जोंनि थ गामियाव लोगो माखासे थायो जोंनि बे लोगोफोरनि न'आवबो थांनानै जिहेथु एसे साहा लोंहैनाय फिथा जाहैनाय आरिखौ जोङो फालिबोगासिनो दङ। आरो जोङो नुबोदोंबो। बेबायदिनो जिहेथु मागो समावहाय जोबोर मोजाङै फालिबोनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। गोसोफोराबो मोजां मोनो। जिथु मागो बोथोर सफैनाय लोगो लोगोनो जों गोसोखौबो मोजां मोनो थाजिम मोनो गोसोखौ फालिबोयो आरो जिहेतु सिगांनिफ्रायनो गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोदों आरो आथिखालावबो जिहेतु बेफोरबायदि हुदाफोरखौ बेफोरबायदि नेमखान्थिफोरखौ जिहेथु फालिबोनाय जों नुबोगासिनो लोगोसेयैनो जोङो जिहेथु जेब्लानोखि फार्स्ट फिथा सावजेनो गिबि फिथा सावजेनो अब्ला जोङो जिहेथु आबै उबै आबै आबौनि मुङै जिहेथु जोङो फिथाखौ बाव हर ग्रोनायखो जों नुनो मोनो आइमोनखोजोङो बेफोरबायदि मावबोनायखौ जों नुनो मोन्दों। जिहेथु गामिनि जिथु नख'रनि जितु गेदेरफोरनो गिबियावनो जों जागोरालासिनो जिथु गेदेर फोरनो जोङो फिथा बावगोरनायखो जों नुनो मोन्दों।
औ
बेफोरबायदि नेमखान्थिजों जोंनि गामियावबो बेबायदिनो मागो फोरबोखौहाय जिहेथु फालिबोगासिनो दं आरो।
औ
ओ आरो लोगोसेयैनो ओं नोंथां ओं
अदे बुंं नोंथां
अह माने बिदिनो फालिबोगासिनो आरो जोंनि गामियावबो। गोदोनिफ्राय आरो आथिखा लावबो बेबायदिनो फालिबोनायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो जोंनि गामिनिनो जिहेथु सेंग्रा सिख्लाफोर ज'-ज'यै ओंखारनानै जिथु बैसा ओ मागोनि सेथि थारिखनि जोङो गिबि मोनायावहाय पिकनिक जायो पिकनिक जानायजों लोगोसे यैनो जोङो बेलागुर सावनो थाखाय औवाजों जोङो लुनानै दोनखायो औवा जिगाब ओ बिदिनो जोङो बेलागुर सावनो थाखाय लुना दोन खायो आरो फुङावहाय जेब्ला जोंना पिकनिका जोबो होमबा जोङो फुङावनो दु स्रां लोबस्रां बयबो जिहेथु जयैनो बेलागुर सावनायखौ जों नुनो मोनो। बेफोरबायदिनो फालिबोगासिनो आरो जोंनि गामियाव।
औ।
नोंथांमोननि गामियावबोथ फालिबोखाय जानो हागौ?
औ नोंथां फालिबोयो। गोदोनिफायनो फालिबोगासिनो दं। होमबाबो गोदो जाबायदि फालियोमोन दा एसे सोलायनायखो नुनो मोनो मानो होनबा जों सुबुं अनजिाया बांबोदों अब्लाबो जों बेफोरबायदि गोदोनि फालिबोनाय नेम खान्थिफोरखौ एसे एसे सोलायलांगासिनो दङ। मानो होमब दानि सुखाव गोबां सुबुंफोरानो सुबुं बांबोदोंबाबो न'आव थानाय जाया जेब्ला बोथोर मागो सम गैयो अब्लाबो न'आव थानाय जाया मानो होनबा रांखान्थिनि बेलायाव स बुंफोरा नखरखौ गारनानै बेलेगाव थांनो गोनां जायो। बेनिखायनो जों सुबुं गामिफ्राव सुबुं अनजिमाखौ खम मोनो जायनि थाखाय जों बेफोर औ मागो फोरबोफ्राव जोङो उम फालिनो थाखाय जोङो सुबुं अनजिमा खमनि थाखाय जोङो गोजोननाय जाया बा ओ बायदि रोखोमनि खालामनो गोनांफोरखौ जों खालामजोबनो हायाआरो
औ नोंथां औ।
औ बिदिनो नोंथांमोननि जायगायाव गोदोनिफ्राय माबायदि सोलायबोगासिनो दं?
ओ जोंनि जायगायावथा गोदोनिफ्रायनो गोबां सोलायबोनाय नुनो मोनबाय जोङो। गोदो गोदाय जे हायबिदि जिहेथु रंजा बाजायै जिहेथु जोङो मागो फोरबोखौहाय बारहोहरोमोन आथिखालाव थु गोबां खमायलांनाय नुनो मोनबाय आरो जेथु आथिख औ सुबुंफोरा गासैबो ओंखारलायनो नागिरला जेथु न'खर न'खर बारा गिदिंथिंनायखो जों नुनो मोनला। बेबायदिनो गोबां सोलायबोनायखौ नुनो मोन्दों आरो जों गोदो गोदायनिफ्राय गोदो गोदाय जिबायदिनिखि गामियावहाय जों। गिदिंथिंनानै सा लोंथिंनाय फिथा जाबथिंनाय लोगोफोरजों गि गिदिं आथिखालाव बेफोरबायदिखौ जोबोद खम नुनो मोनसै आरो।
औ।
औ ओ नोंथांमोनहाबोथ जिहेथु मागोनि सेथि सानावहाय जिहेथु गावबा गावनि थानसालिखौ जिहेथु लिरस्रांनानै जिहेथु फुजा होस्रांनानै। जिथु गेदेरफोरनाव। बोर लायो जानो हागौ। सेथि सानखालि।
औलाय। लायो नोंथां।
औ औ।
गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय बेफोर नेमखान्थि होमब्लाबो जों दासिमबो मानियो। मानो होनब्ला जों आबै आबौआनो बेफोर नेमखान्थिफोरखौ दानानै गालांखानाय बेनिखायनो आइ आफायाबो फालियो। जेरै आइ आफाया फालिनाय लोगो लोगोनो जोंबो आइ बाबानिफ्राय सोलोंनो गोनां जादों। बेनिखायनो जों बेफोर नेमखान्थि दासिमबो। नाय जायो आरो। जेब्ला मागोनि सेथि सानखालि जों अब्ला ओ ननि देरसिन गोलाव आबै आबौ। बिदा। आइ बाबा मादै आदै। बेफोरनिफ्राय जों बोर लानाय। जायो आरो खुलुमनाय जायो। जाहाथे जों मागोनि सेथि सान खालि खुलुमनानै जों जिउआव माबा मोनसे मावनो हागोन एबा गोजोन जागोन बिदिनो साननायफ्रा जाफुंगोन ओ बिनि थाखाय जों गिदिर गोलाव बोर लानाय जायो
औ नोंथां औ औ
बिदिनो आरो नोंथां मागो सम जोंनि गामियाव
औ नोंथां औ ओ आङो नोंथांनाव मोन मोनसे खोथा सोंनो सानदोंमोन
औ नोंथां सोंजागोन औ सोंजागोन नोंथां
बिबो जिहेथु एनथाब फिथा जायो
औ
बे एन्थाब फिथाखौहाय बोरै बानायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
एन्थाबाथ बिदिनो ओ माइब्रा माइब्राखौ बानायनाय जाया मानो होनबा माइब्राया सिथाबो होनो। साननाय खायनो जों मा माथाखौ बानायनाय जायो जेरै जों माथा माइरंखौ खौ सोंग्रोनानै लानांगौ दैयाव सोंग्रनानै जों दसे सम थै गोबावगारनांगौ बिनि उनाव जोङो उवाल एबा गायनाव देनाय जायो देनानै जोङो दुफु दुफु देनानै जों अन गुन्दै खालामो बिनि उनाव जों फालियो सान दिजों सालिखांनायनि उनाव जों जेब्ला मोनसे आइजेङाव दोननाय जायो आइजेंआव दोननायनि उनाव जों बिदिनो सारायाव एबा थावा होनो आरोना दानि मुगायावथ थावा होनखा हरबाय नालाय बे थावाखौ जोङो ओ अर साव अर सावनानै जों गुदुं खालामनाय जायो जेब्ला गुदुं जागोन अब्ला जोङ ओ अन-अन अनखौ जोङो मोनसे आइजें एबा खुरैयाव लानानै जोङो ओ थटावानि सायाव होनानै जोङो बानायनाय जायो आरोना ओमफ्राय गल खालामनानै जोङो मोनसे आइजें जेरै खोस्लि खोस्लि गारबा बेखौ लानाय जायो बेजोंनो जोङो जों गल गल खालामनाय जायो सोरबा सोरबा बिदिनो दाब्ले दाब्ले खालामनाय जायो आरो ना
औ नोंथां औ।
ओरैनोथ' बुंनो थांबाथ' गोरलैयानो नाथाय मावनाय समाव एसे गोरा बायदि आरोना ओ आरो बेजों लोगोसे जोङो एनथाब फिथायाव सोरबा सोरबा नारेंखल सोरबा सोरबा सिबिं बिदिनो बायदि रोखोमनि होनाय जायो आरोना सिङाव ओ फिथा सि दामनि सिङाव बिदिनो जानो गोथाव जायो आरोना औ नोंथां।
नोंथां ओ नोंथांजों लारायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय
औ दे नोंथां औ जागोन दे नोंथां।
ओं दे ओं।